औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
अ दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथाङालाय?
अ औ आंबो ओरैनो दङ जिरायना माने नों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? आं माने नों अ आं माने नों थांजों मोनसे औ खेला आरिनि बागैसो दसे सम सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो
औ जागोन दे सावरायजाबाय।
अ दा आं नोंथांनियाव बेखोनो मिथिनो लुगैदि जोंहा खेला खो लानै। ओ गोबां जायगायावनो माबाफोर ओ मा होनो? खेलाखौ लानानै जोंहा गोबां सुबुंफोरानो माबायदि साननाय दङ बा मा मा खेला गेलेनायनि गे-गेजेरजों जोंहा जौगालांनो हायो बे बेफोरनि बागै एसे हो मोननो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो ओ खेला गेलेनाय होनोब्लाथ' जोङो देहानिफ्राय बिराद मोजां मोनसे देहाया जोंना स्ट्रं जायो गोग्गोम जायो। जेरै जों खेला गेलेनो थाङोब्ला माखासे प्रेक्टिस खालामना जायो नङा होमबा। जाय जाय। खेला गेलेनायाव जोङो खारनाय खारनाय खारनो गोनां जायो। आरो माखासे बिदिनो एक्सारसाइस खालामनो गोनां जायो। बे एक्सारसाइस खालामनायफोराव आरो खारनायफोराव जोंनि देहाया जोबोद राफोदै जायो। आरो माखासे जोङो बेमारनिफ्रायबो जोङो बै खेला गेलेब्ला ओ जोङो बासायनो हायो आरो बेबायदि। खोनादोंना?
औ खोनादों।
आरो जोङो सुबुंफोरनो जोङो खेलारि गेलेनानै दिन्थिनानै जोङो इन्टारेस्ट मोनसे खालामनो हायो। गोसोखौ बोनो हायो सुबुंफोरनि बिदिबो। बिदिनो माखासे खेला दङ। खेलाफोरखौथ' मिथिगौ नङा होमबा नोंथाङा।
औ।
जेरै जोङो फुटबल क्रिकेट काबादि हकि। आरो बिदिनो खारनाय बारनाय बेफोर माखासे खेलाफोर दङ। आरो नोंथाङाथ' मिथिगौ नङा होमबा दा मा खेला जाबाय थादों?
औ।
अ मिनथिगौना?
एसे एसे मिथिगौ।
अ जिहेथु दा फुटबल खेला जागासिनो दङ ना? वर्लड काप फिफा वर्लड काप।
औ।
दा बेवहाय खेलाया माबायाव जागासिनो दङ बे ओ मोनथाम कान्ट्रियाव जादों मेक्सिक' कानाडा। आरो इउनाइटेड स्टेटाव जागासिनो दङ दा। बे फुटबल खेलानि वर्ल्ड कापनि बागै एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा?
फुटबल खेलानि बागै आं बांद्राय इसेबांबो मिथिया माने आरो खेलाया गेलेनाया बिदिनो गोजौ थाखोनि थाय आं बा फुटबल खेला गेलेनाय बे बेफोरखौ बांद्राय नायनाय जाया आरोना। बेनो आरो।
औ औ दा फुटबल खेला बे वर्ल्ड कापआ ब्रै बोसोर ब्रै बोसोरनि उनाव जायो बियो।
औ।
औ थांनाय खनसेयाव नैरोजा बेसेबां जागोन ओ नैरोजा नैजिनै मायथाइयाव आर्जेन्टिना ना बहा रासिययाव जादों बेयाव रासियायाव। बे फुटबला दा बेवहाय
आर्जेनटिना माबाया टिमा
औ
औ
बिदिनो फुटबल खेलायाव ओैरैबायदि थायो ओ मोनसे हानजायाव जिसेजोन थायो
ओं
आरो बिदिनो मोननै हाजारजों गासै नैजिनै जोन जाबाय
ओं
ओरैनो नोंथा मा खेलानि बागै मिथिगौ एसे फोरमायना होलाय आंनो
ओ खेलानि बागैथ' आङो बेफोरनि बागै ओ बांसिन उम खाबादिफोरखौ
औ
मोजां मोनो बा मि थियोमोनबो गेलेनाय दा काबादि गेलेनायाबो जोंङहा गोजौ थाखोसिम सहैबायना दा
औ औ
हाइ लेभेल वर कप बायदि जाहैबायना नङा होमबा?
नो मोनबायना नथाङा
ओ दाथ' गेलेनाय जालिया सिगां एसे उन्दै समाव गोबां गेलेनाय जायोमोन। गामिनि फरायसालिनि लोगोफोरजों ज' ज'नो ओ बेफोर खौ गेलेनो मोनैखाय बेफोरनि बागै एसे एसे मिथिनाय फोराबो बावलांजोबनो हमबाय आरो
ओ जाय बुस्थुआव जोङो गुरुथ' थाबाय थायो बेखौसो मिथिनाय जायो नङा होमबा?
औ
ओ जेराव जों गोसो होनाय जाया बा जोङो फिल्डआव थांनानै जोङो अब्लानिया जोङो गोबां बुस्थुखौ जों बावगारलाङो थिग बिदिनो खेला गेलेया मोनसे मोजां हु दा मिथिगौ ना जों हायोबा खेलाखौ गेलेेनांगौ खेला गेलेबा जोंहा बेमार आजारनिफ्रायबो नाइन्टि पारसेन्टनो बेमारनिफ्राय जोङो बासायनो हायो आरो दानाथ जों ओ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइ बा बायदिसिना जानाय लोंनायखौ लानानै गोबां जोङो बेराम जानायखौ नुनो मोनो
ओं
बेखायनो खेला गेलेनाय आरो जोङो फुङाव एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि देहाया राफोद थानो हायो आरो बिदिनो औ दे बुंलाय
अ दा नोंथाङा जेरै बुंदों बेथ नंगौआनो आंबो सिगां उन्दै समाव गोबां बिदिनो गेलेयोमोन ओ काबादि गेलेनाय फुटबलबो गेलेयोमोन आङो जोलुर गेलेयो ओमफ्राय क्रिकेट गेलेयो बेफोरबायादि खेलाफोरखौ गेलेयोमोन आरो आंबो दा नाथाय बैसो देरबोनायजों लोगोसे बिदिनो माखासे जे माबा गोबां सोलायनाय फैबाय दा बेफोर गेलेनायनि फारसे गोसो गैया जालांनो ना
औ जोंबो गेलेनाय बेजों लोगोसे जोंबो समखौ होनो हागौ नङा होमबा
ओं
बेनि थाखायनो जोङो आ खेला खौ एसे खम खालामनो गोनां जायो नङा होमबा
औ
थु जायफोरा एक टिफ देरनायसिम माने खेला जोङो बाहागो थाबाय थायो बिसोरसो गेलेबाय थानाय जायो। दा आंबो बिदिनो उन्दै समाव जि गेलेबाय बिनो दाथ' बिदि गेलेनायबो जालिया बा समबो होनो हालिया। बेबायदि जाहै
उम
दा नोंथांमोननि गामियावहा बेफोरबादि खेला जाग्रा थावनि बा जायगाफोर दं नामा खाथिफोराव ओनसोलफोराव?
अ खाथियाव ओरैनो ओ जायोमोन थांनाय बोसोरफ्राव जादोंमोन जायो बिदिनो कमपिटिसन लायो। प्राइज मानि हिसाबै।
अ ओ दा मा मा मा खेलाफोर जायो बे खाथियाव जेनेबा थांमोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावथ' आं नुनायाव दा बेवहाय फुटबलसो जायो। फुटबल खेलाल जायो। बेवहाय ओ गुबुन जानायखौ नुनो मोनाखै आङो।
औ
बिदि जायोब्ला मोजां जोङो नायना मोजां नाङो नङा होमबा।
औ
जिथु जोङो फिल्डआवबो ओंखारनो हालिया गुबुननि गेलेनायखौ नायनानै मोजां मोनो आरो जोङो नायग्रा हिसाबै बयबो सापर्ट होनानै नायनांगौ। अब्लानया जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गोसोआ माने दुंखाङो बांसिनानो गेलेसिननो थाखाय बिसोरो नाजाथाबो आरो।
औ ओ आरो आं मोनसे मिथिनो औ मा आरो आं मोनसे बा थ्रासो मिथिनो लुुबैबावदोंमोन माने नों थांनियाव ओ नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबादि माखासे खेला गेलेनानै गावनि जिउ बा नखरफोर खो सालायलां थानाय बायदिबा गावनि बा लाइफखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हानाय। सुबुंफोर दं नामा?
औ दा जोंनि जायगायावथ' बा गामियाव। बेबायदि खेला गेलेनानै गोजौ जायगासिम मोनहैनो हानाय आं नुथ'वाखै दासिमबो आसा खालामो उननि समाव ओंखारनो हायो जाहाथे बेखौ आं आसा खालामो दा उन्दै उन्दै फंबायफोरा बिदिनो ट्राय खालामगासिनो दङ नाजागासिनो। दङ' आं सानो उनफोराव बिदिनो ओंखारगोन।
औ खोनादों।
औ नोंथांमोननियाव बिदि दङ' नामा?
ओ जोंनि गामियाव दाथ' एसेबां मानि गोजौ थाखोसिम सहैनो हानाय खेला गेलेगिरि गैया। ओ आंबो सान आसा खालामो उनफोराव जागोन।
औ औ औ औ बेखायनो जोङो उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ जों सापर्ट खालामनांगौ नङा होमबा?
औ
दा बेखिनियानो आरो आदा-नोंथां। जों आंनि दसे सम सावरायलायनो लुबैनाया ओ ओ बेखिनि बाथ्रा सावराय सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय जासिनाय थाबाय।
औ औ जागोन दे जागोन।
औ दे होमबा लाखिथ'नाय जासिगोन ओं। उ